औ नोंथां खोनादों।
औ।
औ।
मोनाबिलि समनि नोंथांनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय
औ
आसा खालामो नोंथाङा हरनि जा जामुं एबा खाजा बेखौ जाखांबाय ओ मा ओंख्रि जाखो नोंथाङालाय?
दालिजों अनला दाउ।
औ
दालि दं मोन दालिखौ जानाय जायासै दावबो दंमोन बेखौ जानोसै आरो
औ
औ हेल' नोंथां हेल' नोंथां खोनादोंना? हेल' नोंथां नोंथांनि रावखो खोना फैयाखै हेल' नोंथां। औ खोनादों खोनादों।
नोंथां। दासान्दि खोनादोंना नोंथाङा आंनि रावखौ औ अ नोंथांजों आङो मोननैसो आयदानि सायाव खोथा सावरायलायनो होननानै सानदोंमोन आरो
औ नोंथां
नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन ना औ? माने खोथाया जाहैबाय ओ जा आयदा जोंनि बे जाहैबाय जोंनि जा बिमा बिफानि जा अन्नाय जोंखौ जा उन्दैनिफ्राय जोथोन लानाय जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो जोनोम होनानैहाय फेदेरबोनाय फोलावबोनाय बेयो गुबुनफोरनि अननायनिख्रुइ माबायदि आलादासिन जोंनि बिमा बिफा नि अननाया बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना माबायदि आलादा?
औ हागोन नोंथां
औ।
आंबो गिबियावनो उम मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनायखौ आं गिबि गिबियावनो बावहरग्रोबाय ओ लोगोसेनो आं सानो जे दासान्दि नोंथांनि देहाया जोबोर मोजाङैनो दङ। ओ जों दा ओ नोंथाङा बुंनाय जा बिमा बिफानि अननाय या माबायदि हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ।
खोनादोना नोंथां?
खोना
आ दा जोङो मेन आयदायाव ओ गुबै आयदायाव फैनोसै। जा बिमा बिफ फानि अननाया गुबुननि अननायनिख्रुइ माबायदि आलादा होनना बुङोब्ला
औ।
जोंहा ओ बिमा आरो बिफा
औ।
ओ जाय जोनोमगिरि जोंहा बिमा बिफा जाय जोंखौ जोनोम होयो ओ बे जोनोमगिरि बिमा बिफानि अननाया बा बेफोरबायदि अननायखौ जोंनि बे बुहुमाव जों बर'बो नागिरना मोना। जेराव ओ जोंखौ ओ नो गु मास जोंखौ गु मास गावनि उदैयाव लानानै जोनोम होनायनिफ्राय जोंखौ एक ओ थाबाय नो रोंनायनिफ्राय खारनो रोंनायनि फ्राय माथो रायलायनो रों नायनिफ्राय जोंहा मा खामानि मावनो हानायनिफ्राय हाबा जानाय फ्राय जोंहा जोब थि समसिमहालाहागै जोंहा बिमा आरो बिफाया जोंखौ अनो।
औ
दा ओ जोंहा बिमा आरो बिफानि अननाय बे अननाय खौ जों सरासनस्रायै ओ जों बुंनानै बा सोरनोबा लिरनानै जोंथ' मा ओ फोजोबजोबनो हा हानाय नंङा आरो जोंहा नंगौ जोंहा नं गौ जोंहा बिदाफोराबो जों खौ अनो बा जोंनि लोगो फोराबो जोंखौ अनो। नंङा होमबा।
औ नोंथां औ
सिनाय हानाय खायसे सुबुङाबो जोंखौ अनो। खिन्थु अनोब्लाबो जोंहा मा जोंनि जोनोमगिरि जा बिमा आरो बिफा बिसां बिसोरनि अननाया गुबुननिख्रुइ एसे आलदासिन जायो आरो। ओ हेलौ नोंथां खोनादोंना। हेलौ हेल नोंथां। खोनादों ना नोंथां हेलौ।
औ
दा नोंथाङा ओ बिनि सायाव आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां हागोन हागोन। दा बिमा-बिफानि अननाय होननानै बुङोब्लाथ जोंहा बेखौ जोंङो मा फोरमायनानै फोरमायस हाया बुंनानै बुंस हाया जों बुंनानै फोजोब हाया आरो बिमा बिफानि अननायखौ जोंङो बेसेन होनानैबो बेसेन होजाथावा आरोखि। खि ओरैबायदि माने बेसेन गोस दा अननाय
औ।
जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिम
औ।
बिमा बिफा आलादा
औ औ। हेलौ नोंथां। नोंथांनि रावखौ आंनिसिम खोनाफैयाखै नोंथां हेलौ खोनादों ना नोंथां? हेलौ नोंथां। हेलौ खोनादों ना नोंथां? अन्नानै राव होनो हागोन ना नोंथां नोंथांनि माथोखौ आंनिसिम खोनाफैयाखै।